हेल'
औ खोनादोंना नोंथां?
खोनादों दे बुं
औ नोंथां नोंथां आं फन खालामनायनि जाहोनानो जादों जे जोङो दा बर'फोरनि फोरबो जे बैसागु फोरबो बेखौ बेनि सायाव एसे फोरमाय ओ सावरायनो सानदों आरो नोंथां नोंथाङा आंजों लोगोसे सावरायफानो हागोन ना?
औ हागोन दे बुं।
अ नोंथां। बे बैसागु होनब्लाथ' जोङो बेयो बर'फोरनि गाहाय फोरबो बेखौ जोङो बर' गासैबो बर' बर' ओ बर'फोरा फालियो बेखौ। बेखौ जों गासैबो ओनसोलावनो फ्राय नुफ्रामनो मोनो आरो। आरो बैसागुखौ जोङो जेरै सातदिन फालिनाय जायो। फालियो आरो जेरै मानसि बैसागु आरो मोसौ बैसागु।
औ।
जोङो मोसौ बैसागुखौ फालिग्रोनोबा जोङो औ मोसौखौ थुखैनो थाखाय जोङो थियारि खालामो आरो बेयाव बायदिसिना मैगं थाइगं फिसा फिसा हाना लायो आरो जेरै ओ लाव हालदै फान्थाव दिग्लिलिथि बाद थाराय बिदि बायदिसिना मैगं खाथुमना लायो आरो जोङो आरो औवाजों ओ औवानि फिसा खाथि फिसा फिसा खाथि जिरनानै जोङो बेखौ ओ बै मैगंजों माला सुयो आरो। आरो माला सुनानै जोङो बेखौ ओ मोसौनोबो गानहोयो आरो जों मोसौ गुलियाव एबा ओ न'नि उखुम मुन्दायावबो खाना दोनो आरो बेखौ आरो मोसौनो जोङो जा ओ खान्था एबा साराय खिथुनिफ्राय हल'ना मोननाय हांगार गोसोम बेखौ जोङो थाव गुबै एबा ओ जानाय थावजों जोङो बेखौ लगायनानै मोसौनो फोथा फोनना होयो आरो जोङो आरो बिनि उनाव जों मोसौखौ थुखैनो थाखाय ओ फोथार एबा ओ फोथारम ओ जेनेबा फुख्रि एबा दैमायाव जोङो थुखैनो लाङो आरो मोसौखौ आरो बै दिन सान खालि जोङो मोसौखौ उदाङै हेंगारना होनाय जायो आरो बेलेग दिनाहयथ जों मोसौ फोरखौ फोथा ओ फोथाराव ओ दोनदाल होनाय जायो गांसो जानो थाखाय नाथाय बै दिनखालि ओ मोसौनि सान नालाय बेनिखायनो जों मोसौखौ फ फोथाराव उदाङै हेंगारना होनाय जायो आर' आरो बेनि उनाव जोङो ओ बेनिउ-बोनिउ बेनि उन दिनखालि जोङो ओ मानसि बैसागु फालिनाय जायो जे जों बेयाव ओ एकस' एकथा गो गोखा गोखै खाथुमना जायो आरो ओ बेयाव जे ओ खुंखा बिलाइ औ खुन्थाइ फिथाइ ओ मान्दिया हेलांसि बेयाव बायदि रोखोमनि जों गोखा गोखै खाथिंना जायो आरो बेखौ खोनानो मोनदों जे गोदोनि आबै आबौआ बुङोमोन आरो बेखौ जाबोला जोङो ओ गासिबो देहानि बेमारनिफ्राय बारग'ना मोनो होननानै।
उम।
आरो बेनि-बेनि उनाव जोङो ओ ओ गावबा गावनि मन्दिराव मन्दिर एब बा गावबा गावनि बाथौ थानसालियाव जोङो ओ खाला खाला लगायहैयो आरो एबा फुजा होयो आरो जोङो। आरो बेनि उनाव जोङो गामिनि औ गामिनि थानाव एबा गामिनि मन्दिराव जोङो बयबो रायजो राजा ज' लोगो नांनानै आबै आबौ आदा आब' फंबाय बिनानाव बयबो ज' लोगो नांनानै जोङो ओ आफा इसोरनाव आलारि बाथि लागायनानै जोङो बोर बियो आरो जाहाथे जोंनि ओ बे बोसोर फोरा मोजां मोजाङैनो बारग'थों होननानै
औ।
बेयाव जोङो गोदेरफोरनाव बोर लायो आरो गेदोरफोरा उन्दैफोरनो बोर साबस्रियो । बिनि उनाव जोङो ज' ज' ओ बेलेग गामि एबा बेलेग जायगा फारसे दाब ओंखारलाङो आरो जोङो बेयाव बेयाव मोसायो एबा मागि हैयोबो बुंजायो आरो बेखौ नोंथां आरो बेनि उनाव जोङो बेयाव ज' ज'यै जेरै आबै - आबोव आब', आदा, आब' फंबाय, बिनानाव ज' ज'यै मोसालाङो मोसानो ओंखारलाङो ओ बेयाव जोङो दामग्रा आगजु बायदिसिना लानानै मोसायो आरो जेरै खाम, जथा, सिफुं सिफुं, सेरजा, गंगोना। आरो औवाजों बानायानानै थरखा हा बि बेखौ लानानै जों मोसायो आरो आरो बेयाव बर' आइजोफोरा गाननाय जा जि जोम बियो ओ बर' जेरै बर' आइजोनि गाननाय दख'ना, दख'ना होनब्लाथ' दख'ना गोमो आर'नाइ फास्रा गोजा आरो ब्लाउस गोजा आरो हौवासा फोरना औ हौवासाफोरना गामसा गोथां फास्रा आर'नाइ फास्रा बायदिसिना गाबनि लायो आरो, आरो गिन्दि गस्ला बिदि गाननानै मोसायो आरो ज' ज'यै दा नोंथांमोननि ओनसोलावबो बैसागुखौ मा बायसा फालियो नोंथाङा एसे फोरमना होनो हागोन ना नोंथां?
औ जोंनि ओनसोलाव बैसागुखौ मा फालियो आं नोंथांनो एसे फोरमायना होनोसै नोंथां खोनासं संलांदो जोंनि ओनसोलाव बैसागु बैसागु होनोब्ला बैसागो गासै साथ दिन माने सप्त
स्नि
सप्तासे स्नि सान फालिनाय जायो आरो। हमना ला जेनेबा फास बैसागो सेथि सान बे सान खालिथ मोखौ थुखैनाय सान बिनि बिनि जिखिनि मोसौ थुखैनानै जान बेखिनिखौ आं फोरमायलांनोसै नोंथांनो खोनासंलांदो।
नोंथां फोरमायनो हागोन दे।
खालि जे जों मोसौखौ थियारि खालामना लायो आरो जेनेबा मोसौ थुखैनो थाखाय लाव, हालदै बायदि थाराय गासैखौबो जों बुथुमनानै लायो। लानानै हाना लायो। लानानै बिनि उनाव मोसौखौ थुखैनो थाखाय थुखैनायनि सिगां जोङो मोसौनो फोथा होनाय जायो आरो बे फोथाया जाहैबाय जोङो हांगार होनना बुंनाय जायो आरो गोसोम। जेरै खान्थानिफ्राय हलन नानै खौ बानायनाय जायो थाव गुबै होनानै औ बेखौ हल'नानै जों मोसौनो फोननाय जायो आरो। फोननानै जों मोसौखौ थुखैयो। थुखैनानै जेनेबा जों हा खर एबा दैमाफोराव थुखैनोलाङो। लांनानै जों जिखिनि फुङाव हानानै दोननाय। जगल जाखिनि लायो बेखिनिखौ गासैखौबो लानानै थांफायो मोसौ थुखैनाय जायगायाव लांफानानै जोङो मोसौ खौ थुखैयो आरो बि हाना लानायखौ मोसौखौ मोसौनो सारो आरो सारनानै मोसौखौ जेनेबा मोसौ फोराव जि माबा बोर होनो लागा बेखिनिखौ हैयो आरो बिनि उनाव मोसौखौ थुखैखांनानै बे थुखैनाय जायगायाव जोङो बिनि दिरुं आरो जा खायो सानफ्रोमबो बे दिरुं गोजाम खौ जों बेयाव गारबोयो आरो मोसौनि थुखैनाय जायगा बे दैमाबा फुख्रि बेयाव गारबोयो। गारबोनानै जोङो लाबो मोसौखौ बिदिनखालि हगारना होयो आरो हगारना होनानै फैना नै जों जाखिनि हाना लानाय बेसाद जेनेबा
मैगं-थाइगं
फान्थाव हालदै बेबायदि हाना लानायखौ जों माला सुयो। माला सुनानै न'नि उखुम मुदायाव बो सारो सारनानै मोस न' न' आरो बाथौ बाथौआवबो होयो आरो आलायनानै होयो। बिदिनो बि सान खालि बैसागो जेनेबा मोसौ थुखैनायनि माबा बेखिनिखौ फुङाव हगारखांनानै मोना मोना मोना मोना आरो मोसौ मोसौखौ जेनेबा लाबोबाय लानानै गलियाव खाबाय मोसौनो फुजा साथिबा फुजा होयो जों बिनि गोदान फागा आरो मोसौनो खानाय दिरुंखौ जों बावो मोसौनो थुफा होयो बिदिनो बिनि मोसौनि साना बिदिहानि हगारनाय जाबाय आरो बेखान खालि सानखौ जों खेदायबाय बिनि नेक्स्ट दिना आरो नैथि सानखालि जोंनि जे मानसिनि बैसागो जेनबा जों नैथि सान बुंदों आरो बैदिन खालि जेन'बा जोंनि गोदोरफोरखौ जों उन्दैफोरा मान होयो। उन्दैफोरा गेदेरफोरखौ मानलायो। बेफोरबायदिनो जों न'नि जे मेन आइ- आफा, आदा, आबै- आबौ आदा -बाजै बिसोरखौ जोङो खुलुमनानै बोर लायो आरो। बिनि उननिफ्राय जोङो जेनबा खुलुमनानै मेन बाथोआव फुजा होग्रोयो आरो।
औ न'नि मन्दिराव औ
बिदिनखालि फुजा होनानै बिदिनो गासैखौबो गामियाव जेनबा भागि जुगि गासैबोनियावबो जों थांनानै बोर लायो आरो। बि देनखालि मानसिनि बैसागो दिनखालि जेनबा मैगं जेनबा एकस' एकथा मैगं खानानै जेनबा भाजा जायो हो -होननानै जों मिथिनाय जायो।
औ औ औ नंगौ नोंथां बेखौ ओ सोराबा एसे बेदरजों जायो आरो सोरहाबा ओरैनो गोजाबो बे गावबा गावनि गोसोसो आरो।
औ औ जोंनिया बि दिन बिदिनो खानानै जमानो भागि जुगि बिदिनो न'आव बेदर लाबोनानै जमा बिदि जायो आरो। बिदिन खालि बि साना थांबाय आरो नैथि साना थांबाय बिनि अखानायै थामथि साननिफ्राय जोंनिया मोसौ मोसानाय सुरु जायो आरोना। बे थामथि साननिफ्राय जे जेनेबा बैसागो मोसानाय मागिनायखौ जोङो बिनिफ्रायसो फालिनाय जायो आरो। जेनबा गासै गासैबो गामिनि बयबो लोगो नांनानै जेनेबा आदा आब'। आगैमोन। आबै आबौ गासिबो लोगो नांनानै खाम सिफुं सेरजा जथा बिदिनो जमा लांनानै गामि गामि मागियो आरो मोसायो सोरनावबा बिदिनो जेनेबा ज' थांनाय गामिनि होननानै जेनेबा जौ होयो। सोराबा। सेरेब होयो बिदिनो। होनानै जों बैसागो मोसानायखौ फालिलाङो आरो। बेफोरबायदिनो बेखिनिखौ आं। फोरमायनाय जाबाय आरो।
औ नोंथां जे बैसागु होनब्लाथ' जों बिदिनो फालियो आरो। नाथाय गोदोनि। दिनाव जोङो बैसागुखौ खुगा मेथाइजों खननानै मोसानाय जायोमोन आरो। बेयाव जोङो खाम जथा। सिफुं सेरजा गंगोना बिदि औवाजों बानायनाय थरखा लाना मोसा योमोन। नाथाय दानि जुगाव एसे आला दा जाबाय आरो दानि जुगाव। जोंङो बक्स एबा। केसेट बिदि लानासो मोसा मोसानाय नुनो मोनो आरो फ्रायानो औ नंगौ।
दानि जुगाव जेन'बा बुहुत आनो खमायलांबाय। दामनाय देनायफोरखौ गारनो हम बाय। बिदिनो मोनसे मोन से गोमालांनो हमदों आरो। बहुदआनो दानिया दामनाय देक्स जेनेबा गसेटफोरखौसो लानानै थाङो आरो। बांसिनानो खम जाबाय बेखौ नुनो थांलिया आरो जेन'बा खाम सिफुं लाना दानाय दामनायखौ नुनो थांलिया आरो।
नोंथां बिदिब्ला जोंनि समाबो जानोसै नों थाजों सावरायना आङो जोबोद गोजो ननाय मोनबाय आरो नोंथांनिफ्राय आं बायदिसि थिना मोनथिनाबो मोनबाय। जोंनि बे खेरा बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय नामा नोंथां?
औ औ दे गोजोन्थों।